हेल'
हेल'
लोगो खोनादोंना? अ दे होमबा जोहा ओ से टपिकनि सायाव सावरायदिनि। ओ बर'फोरनि ओ आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै खोमा ना लोगो? ओ नोंथाङा एसे फोरमायनि हागोन नामा बर'फ्रा मा मा आबाद मावो दिनो?
ओ बर'फोरनिया आबाद मावनाय होनोब्लाथ' बर'फ्रा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबाद मावनानै जाब बोग्रा मोनसे हारि। बिसोरो आबादखौनो थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गाहाय मोनसे बिथिं होननानै मावबोदों आरो बेखौ खौनो बाहायबोगासिनो दङ गोदोनि फ्रायनो औ ओमफायो बर' फोरनि आबाद मावनानै हो मावनाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा आबाद रो आबाद महरै ओ माइ आबादखौ मावो। ओ बेनिफ्राय ओंखामजों जानो थाखाय माखासे मै मैगंफोर औ आरो बर'फोरनि गेजेराव बेयो बेफोरनि गेजेराव ओंखामजों जानानै ओंखामजों जानाय जेनेबा दैज्लां ओ बोथोर आरो मेसें बोथोरनि मोननै रोखोम मैगं मोननो हायो बेफोराव दं
औ।
आलु, भिन्दि खांख्रिखलाब थाव गोबां आरो।
औ।
माइ आबादाथ' गाहाय जाग्रा आदारखौ ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो माइ बिनिफाय बबेबा दैब' जायगा खुरा आव दैज्लां बोथोरनि सि गांनो माने माइखौ मावनानै लानाय जायो आरो। दैज्लां बोथ फोराव जिहेतु अखा बारा जायो होन नानै बे दैब' जाय गायाव हाबनो हाया होननानै बै माइफोर खौ माने सिगांनो मावनानै लानाय जायो आरो।
औ।
थिं
नोंगौ नोंथां।
मिथिमोब्ला जोंनिथिं माइ आबाद मावनाय होनो ब्ला ओ जोङो माने गुबुन गुबुन माइफोर खौ मावनाय जायो आबाद महरै। जेरै ओ माइब्रा माइ ओमफायो जोसा माइ रनजित ओमफाय माइसा सालि आरो आरो बिदिनो मोननो हाबावो जय बांला बिदिनो फरिमल बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबाद माने माइफोरखौ मावनाय जायो आरो सोरहाबा हा बुरजा थायोब्ला माने बेफोर गासिखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोरखौ मावनाय जायो ओमफायो जेनेबा सोरहाबा हाफोरा एसेल' जायो बा बिसोरहा मोनसे बा मोननै रोखोमनि बेफोर माइखौल' मावनाय जायो आरो।
औ लोगो नंगौ आरो आथिखालाव बे माइरं गोसोमनि आबाद मावनायखौ जों मोन ना हायोना
औ नंगौ नंगौ नोंथांमोननिथिंलाय मा मा माइखौ खौ मावनाय जायो एसे खिथाना होनो हागोन ना?
ओ जोंनिथिंजायाबो बिनो ओ गाहाय ओरै ओ माइब्रा, जोसा बै आथिखालाव बै माइ गोसोम ओंखारनाय बेखौबो मावनाय जायो आरो लोगोसे रनजित, जामिया बेफोर बेफोर माइखौ मावनाय जायो जय बांला ओमफाय माइ गुफुर बेफोरखौ ओ मावनाय जायो आरो आं होमबा बे फाथो फाथो गायनायनि सा सोमोन्दै एसे सावरायनोसै ओ जोङो बर'फोरा जों फाथोखौबो ओ गायनाय आबाद मावनायखौ जों मोननो हायो जोङो बे फाथोखौ जेब्ला फैयो अब्ला बे गोरलैयावबो माने जोङो बिलाइ बिलाइ बिजौफोरखौ जानाय जायो आरो लोगोसे बे फाथो देरबाथाय ओ बे फाथोखौ एसे राबाथाय बे फाथोखौ ओ दानस'नानै फोराननाय जायो आरो ओफ्राय फोराननानै बे बिलाइफोरखौ खानानै बिलाइफोरखौ फोराननानै नारजि महरै दिरुननाय जायो बिलाइ फोरानानै आरो लोगोसे बे ओ फाथो दंफां बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो ओमफाय बे दैयाव सोम सोमनायाव बे बिनि बिगुरखौ जे ओ दिरुननानै दिरुंबो बानायनाय जायो आरो लोगोसे बर'फ्रा बे दिरुंखौनो ओ मोसौ खानाय बोरमा खानाय बायदि सानानै खाना दोननाय बुस्थुफोरखौ माने बाहायनाय जायोमोन आरो गोदो बे फाथोनि बिगुरजोंनो ओमफाय लोगोसे जोङो आरो बे फाथोनि बिुर बिगुर दिरुनखोन्दा बे ओ मा फाथोसिना होनाय जायो आरो ना बर'आव ओ बे फा बदिसिनाखौ जोङो बर'फ्रा गोबाङाव बाहायनाय जायो जेरैहाय ओ अर बेरायनायाव आरो मा होनोमोनलाय बाथा बाथा बाथा बानायनानै ओरै ना सायोना औ बिदिबो माने बाहायनाय मोननो हायो आरो जोङो फाथोखौ फाथो आबादखौ आरो बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव गोबां मैगंफोर बा ओ गायनानै बायदि
गायनानै बायदि बाहायनायखौ जों मोननो हायो आरो बायदि बायदि
उम बेनि उनाव जोङो थारुन थारुनखौबो जोङो फेंखा- फेंखाखौ दोननानै खिलि-खिलिं-खिलि ओंखारहानै गायनाय जायो आरो बे थारुनखौ गायनो थाखाय जों
गायनो थाखाय जोङो हाखर जाग्रोना लानाय जायो आरो ना फार्स्टाव हाखरबो नंद्राया माने बे थास' फंगाखौ गायनो थाखाय एसे एसे हाखर खुरनानै बेखौ गायना दोननाय जायो आरो हाखौ बुरि खालामनानै ओमफ्राय जेब्ला
जागोन
सोदेरगोन अब्ला बेखौ खोनाय जायो आरो एसे
आरो
आरो जोङो लोगोसे बर'फोरा माखासे आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो हाग्रायाव मोननाय बायदि मैगंफोरखौबो जानाय जायो लोगोसे बै ओंखामजों जाफानो थाखाय नोंथाङा बै हाग्रायाव मोननाय थास'नि मा मा बुस्थुखौ जानाय जायो एसे खोनथानो हागोन नामा हाग्रायाव मोननाय थसौखौथ' माने ओ बांसिनानो माने था थासनि गासैबो मा होनो बाहागोआनो जाजाजोबखायो जिहेथु
औ
थास' जेनेबा थास' बिथ'राइखौ जानो हायो ओमफायो थास'नि
नोंथां
खोनायाखै?
मोजाङैनो खोनाफैनो हायाखै नोंथा
औ दालाय खोनादों ना?
हेल'
हेल' फिसा फिसा खोनादों नोंथां औ दालाय खोनादोंना खोनायाखै औ एसे खोनादों दायो देलाय बुंलाय औ माने हाग्रानि थास' होनोबाथ' गासिखौबो जायोआनो होनजायो बियो ओमफायो बिनिफ्राय जानायफोरनि बिथिराव दङ ओ थास'नि हाग्रानि उम जेनेबा ओ बिथरायखौ जायो बियो ओमफायो बेबायदिनो आरोबाव थास'नि बिबारखौ जायो ओमफायो औ बिनिफ्राय आरो थास' फेंखा जेनेबा थास' बेदर थांनाय बेखौ जायो ओमफाय आरो थास' आयथिंखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जानाय जानायबो जाखायो आरो
औ
उम बेबायदिनो गोबां
हेल' नोंथा
खुनुरोखोम मोननाय जायो ओमफ्रायो हेल नोंथां खोनायाखै ओं
औ दासो खोनादों
औ दासो खोनदों बेबायदिनो माने हाग्राफोरनिफ्राय बांसिन मैगंफोरखौनो बुथुमनानै जानाय जायो आरो बर'फोरा ओमफ्राय आबाद मावनायनि बिथसोरावथ' बेफोरनो जेनेबा आलु भेन्दि बेफोरनो गाहाय आरो थारुनखौबो न'आवनो आबाद मावनानै मा होनो
जायो न'नि थास' हाग्रानि थास' दंना
सबायाइ हारिनि जेनेबा सबायाइखौ माबोरै आबाद मावो बिनि बारैनोसो फोरमायनो हागोन नामा
नोंथां मोजाङैनो खोनाफैनो हायाखै फिसा फिसा खोनादों रायलायनायखौ बुजिनो हायाखै आं माखौ होनदों ओ दासो खोनादों मा होनदों अ सबाखौ सबाय अ बेखौथ' आं मोजाङै मिथि जिखुनु ओ हाखौ एवनानै ट्रेक्टर बा नांगोल ज एसे सबाइखौ ए गोरान जायगायाव मावनाय जायो खोमा गोरान एसे बाला ओं बोरि हायाव ओ फोनाय जायो आरोना फोनानै जेब्ला बेयो ओंखारगोन अब्ला ओंखारबाथाय फुना लाबाय जायो जायो फुनानै फोराननाय जायो ओओमफाय फुना फोराननानै उनावहाय न'आव लाबोना मोसौजों मारा होनाय जायो आरो सबाय बादिनो ओमफाय मारा होनानै नाय बै ओ जि ओ गोरान बै सबाइनि गोरान बेखौ जोङो बर'फ्रा सावनानै खारै बानायनाय जायो आरो माने पावार गोसा खारै होनबा जोङो बे सबाइनिखौनो मोननो हानाय जायो। सबायनिखौनो ओनफ्राय बै सबबायखौ आलदा खालामनानै जों बिदिनो उनावहाय जानाय जायो आरो आंबो मोजाङै मिथिलायलाङा बिनि सोमोन्दै ओं
खौ नुनो मोनखायो आरो।
औ नंगौ लोगो बेनिफ्राय जोङोथ' ओ अनला ओंख्रिखौथ' जों बै माइरंनिफ्रायनो मोननाय जायो। लोगोसे ओ नार्जिखौबो फाथोनिफ्राय मोननाय जाखायोना लोगो औ। ओ नोंथाङा ओ मा होनोमोनलाय ओ नार्जि ओंख्रिखौ बोरै सङो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हायो र'ओ नारजि ओंख्रिखौथ' बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोदों बियो बर'फोरनि मोनसे गाहाय जाग्रा आ दार। ओ नार्जिखौ संनो थाखाय गिबियावनो ओ नार्जि बिलाइ जेनेबा फाथो बिलाइ गोराननि थाखाय जगार खालामनाय जायो। ओ जेनेब फाथो राननाय फाथोनिफ्राय खानानै जेनेबा बै बिलाइफोरा रान नानै गोबाव दोनथुमनायखौ बे फाथो गोरान बिलाइ खौ ओ नार्जि ओंख्रि संनाय जायो आरो। ओम गिबियावनो नार्जि ओं संनो थाखाय बे फाथो बिलाइ गोरानखौ ओ रुनानै लाग ग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय रु खांनायनि उनाव जेब्ला बे बिलाइफोरा रुयो बिनिफ्राय बेखौ खांनानै बे फाथो बिलाइखौ ओ सेबथाबनाय जायो आरो जिहे तु बिनि गोखाफोरा खा खारो। बेबायदिनो बे गोखा खारनायनिफ्राय बेनिफ्राय बे सेेबथाबनायनि उनाव बेखौ मिजि मिजि हानानै लानाय जायो। ओमफायो हानायनि उनाव बेखौ ओ खारै लगायनानै संनाय बा एवनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय एवनानै थिगसे बेखौ सागंजों साग्लिनाय जायो जिहेथु गेब्लेयो बिलाइ फोरा ओमफायो बिलाइफोरा गेब्लेखांनायनि उनाव बेखौ दै होनानै गोबाव संनाय जायो आरो। ओमफाय बेनिफ्राय बेयाव बे खौ ग्लब ग्लब गोदौहोबाय थायो दैजों ओमफायो बेनिफ्राय जेनेबा बेदरफोर होयोब्ला बेदरफोरखौ एवनानै बेजों बे ग्लब ग्लब गोदौनायाव बेदरफोरखौ होदेरनाय जायो आरो बेबायदिनो खारै ओंख्रि खौ संनाय जायो आरो।
अ नंगौ लोगो।
औ अब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे लोगो।